नोंथां
खोनादोंना औ अ नोंथां जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो
औ नोंथां जोङो बे जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागु बे बैसागुखौ नोंथांमोननिथि माबोरै खुङो बेनि नोंथाङा आंनो फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां? दे फोरमायथिलाय होमब्ला नोंथां
दाथ' जोंहा बे मोनसे बर'नि दोरोङारि जेनेबा मा होनो बेखौ फोरबो आरो ने फोरबोथ' नङा जेनेबा मोनसे बोसोराव फैनाय मोनसे बोसोर गोदान आरो बोसोर गोजान बुंनो हायो जों बेखौ गिबियाव जोङो मा होनो जि बैसागु बैसागु ओ बैसागु बुङोब्लाथ' गासिबबो मिनथिखायो मोनफ्रोम अ बर' गामि गामि बेफोरो सोलिखायो ओ जोंहा मा होनदो बैसागुखौ जोङो बर'फ्रा गोदान बोसोर हमनानै लानाय जायो आरो ओ बिदिनो ओम बैसागोआ जोंनि ओम बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ जोंहा बैसागोआ ओ माब्ला जागायो होनब्ला जोङो मा बुङो? ओ बैसागोआ जागायो जोंहा जे ओ मा बुङो बेखौ एप्रिल दानाव जायो जोंहा इंराजिनि एप्रिल दाननि ओ जिब्रै जिबान निफ्राय जागायो। ओ जोंहा गिबि सानाव मा जायो होनदों ओ जेनेबा बैसागो ओ बैसागोआव उम ओ र' जोंहा बर'फोर ओ बर'फोरनि जि ओ बे फोरबो बेयो मा होनदों गिबियाव जोंहा मा होनदों ओ जेनेब्ला ओ आसिन, कार्टिक, माग माग बै ओ सानखालि जेनेबा जोङो गिबियावनो मा होनदो जेनेबा जिबायदि ओ बै सागो जागोन जेबा गाबोन बायदियाव बैसागो ओ दिनै बायदियाव मा होनदो दिनै बायदिनि फुङाव मा होनदो जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो उम मा होनोबा ओ फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै जोङो मोसौ थुखैनाय आरो बैसानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ बैसान खालि माबोरै मोसौखौ थुखैनाय जायो होमबा जेनेबा जोंहा ओम बोसोर ओ गोदान मोननायनि सिगां जि जों मा बुङो मोसौफोरखौ ओ थुखैस्रायो ओ मा होनो बिसोरनि ओ जि खानाय दिरुं बेफोरखौ जोङो ओ गोदान जेनेबा ओ खा गोदानै जेनेबा खानानै होयो आरो जेनेबा बिसोरनो जोङो जेन ओ गोदान गाननाय जोमनाय होनाय बायदि बिसोरनि जि गोम ओ मोदोमाव जि जोंङो लागामफोर खानानै होयो बा बिसोरखौ जों दर' होनायाव दिरुंफोर खाय बेफोर दिरुंफोरखौ जों गोदानै ओ खानानै होयो आरो मोसौफोरनो थाखाय आरो जों मा होन्दो मोसौफोरखौ ओ दैमायाव थुखैनो लाङो आरो जाहाथे जि ओम बै दैमायाव थुखैनायनि जाहोनानो जाबाय जि बोरमा मोसौफोरा जि बेराम आजारफोर जाया आरो जोङो मा बुंङो बै सानखालिनि जिङा मा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जङ जोंहा जि ओ मा होनो मोसौ थुखैब्ला माखासे ओ जोंहा माखा मा होनो बेखौ खुगाजों जि माबा ओ जेनेबा ओ माखासे बुंनाय जेनेबा गोदोनिफ्रायनो ओ बुंबोबाय थानाय माखासे बाथ्राफोर दं आरो जेरै जोंङो बुंनो हायो लाव जा फान्थाव जा ओम बोसोरे बोसोरे एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा होननाय जोंहा मोनसे खुगा खुगा सोलिबोनाय गोदोनि ओरैनो बिदि मोसौ थुखैब्ला जों बे बाथ्राखौ बाहायो आरो जेनेबा जों ओम ओ ओम जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था। जेनेबा जों मा होनदों बेखौ? ए जि जो नोंनि जि मोसौ बियो ओ जा थे बोसोर बोसोर ओ मा होनो बारायलांबाय थानो हायो ओ जेनेबा उम बिमा गायदे बायदि दा जा होनदों माने ओ गो-गो-गो-ओ-गेदेर गोलाव ओ जाहोन होननानै बुंनाय जायो आरो जेनेबा मोसौफोरखौ ओ बिदिनो जोंङो मोसौ थुखैनायनि उनाव जोंहा मा होनदों ओ
ओ गिबि सान बेयाव मा जायोगोन जोंहा ओ मानसि बैसागो जायो आरो जेनेबा मानसि बैसागो होनोब्ला जोंहा ओ बुंनो हायो जेनेबा ओ मानसिफोरा उम गेदेरा हा उन्दैखौ बोर रोनाय ओ उन्दैया गेदेरनि फ्राय ओ मा होनदों बोर लानाय बेफोरो जोंहा बै दिनखालि सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ गेद गेदेरा ओ उन्दैनो बोर होबाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमबाय बिदिनो ओ गामि फोरावबो जोंहा मा होनदों गामि गामि जि बाथौ थानसालि बेफोराव जोङो आ-आर'जफोर बिदि लानायखौ जो जों नुनो मोनो आरो बै सानखालि जि गासैबो रायजो राजा बेफोरो मा होनो गासिबो बै बाथौ था थानसालियाव थांनानै ओ गेदेरा उन्दैखौ ओ बोर होयो ओ उन्दैआ गे देरखौ मान होलायो आरो बैसानखालि ओ जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो बै हाबा ओ मा होनो फोरबोआ ओ सोलिबोबाय दं ओ सोलिबोबाय दं आरो बिदिनो जोङो बै सानखालि ओ जेनेबा मान लाखांलायनाय बा सनमान ओ बोर लाखांलांनायनि उनाव जोंहा मा होनदों नैथि साननिफ्राय जोंहा मा जागायो ओ जि जोंनि रंजानाय जि बैसागोआवदि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओम गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ओ रंजाबोबाय जों थानायखौ जों नुनो मोन नुनो मोनदों ओ बै जि नैथि साननिफ्राय जोंहा मा होनदों जि गामि गामि ओम सेंग्रा सिख्लाफोरा बा बोराय बुरैफोरा न'खर न'खर खर हाबनानै ओ मोसायो रंजायो बिदिनो माखासे जेनेबा ओ जों बुंनो हायो माइरंफोर मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ न'खर न'खर हाबनानै माइरं मागि गियो ओ सोरनावबा मा बुंङो ओ जौ मागियो जेनेबा बैसागो बोथोर बुङोब्ला जोंहा जि बैसागो बोथोराव जोंहा ओ लोंनाय जानायनि ओ समबो होननानै बुंनो हायो जेनेबा बैसागो बोथोराव जोंङो मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोंङो जौ जे जौ बिदै बेखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो ओ मोनफ्रोमबो न'खरावनो बै ओ समाव जौखौ संथारो आरो ओ बिदिनो जोङो न'खर न'खर हाबनानै मोसाहैयो ओ सेंग्रा सिख्लाफोर फ्रा एदावलायो ओ बिदिनो जोंहा ओम गामिफोराव गोबां गामिफ्राव रंजानाय बाजानायखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो नैथि सान थामथि सान बेफोराव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरैफोर रंजा नाजानाय बाजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो नोंथाङाबो ओरैनो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
जे नोंथाङादि फोरमायलांबाय बैस बैसागोनि सोमोन्दै थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायाददिखौ जोङो खुंफुंनाय जायो आरो नोंथां ओ आं नोंथां नोंथांनो जे मागो फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथाङा जे बैसागोनि सोमोन्दै फोरमायखाबायानो थिग बेबायदिनो जोंहाबो मागो फोरबो होनना बुङोबा बे मा फोरबोआबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो फोरबो आरो नोंथां बे फोरबोखौ जोंहा माबोरै खुंनाय जायो होनब्ला बे फोरबोखौ जोंहा जेब्ला पुसदाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो बेफोरखौ खुंनाय जायो पुसदाननि जोबथा खालार निफ्राय लानानै बेखौ स्नि सानसिम बिसोर ओ मागोनि स्नि सानसिम बेखौ खुंनाय जायो जेरावहाय जोङो बैसागोआव जेरै मोसौफोरखौ फुजियो थिग बेबायदिनो जोङो मागोनि गिबि सानावबो मोसौखौ फुजिनाय जायो होन्ना जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो गिबियावनो सावजेननाय फिथा सौराइफोरखौ जोङो मोसौनोसो बावग्रोनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो मोसौखौ जोंनि लोखि बा माइनाव होनना जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोगासिनो दं। दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'खरनि सुबुंफोर थैनायफोरनोसो गिबियाव बावग्रोनाय जायो फिथा सौरायफोरखौ‌। जोंहा मागोनि गिबि बा बै फुसदाननि जोबथा खालार खालिनिफाय लानाय जाय माबोरै फालियो होनोबा जोंहा गामिनि सेंग्राफोरा बा गामिनि सुबुंफोरा खौसे लोगो नांनानै मा बेलांगुर लुयो। बैखो बेलागुरखौ जोंहा मोनथाम रोखोमनि खालामनानै जायो जायखौ राजा रानि आरो रायखस मुं होनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा भेलांगुर लुखांनानै बेजों साखाथियावनो जोंहा मा ओ मोनसे न'सा लुयो जाय न'साखौ जोङो जिगाब आरो औवाजों बानायनाय जायो। बेबाय दिनो बा नाराजों बानायनाय जायो। बेबायदिनो जों बेलांगुरखौबो औवा आरो जिगाब बा नाराजों जोंहा बानायनाय जायो आरो। ओ बिब्दिनो जोंहा ओ बेहाय बेलांगुरखो सावनाय खालि जोङो बे हरावहाय जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो। जे बेलांगुर लुग्रा सुबुंफोरा खौसे जमा जानानै लावखार ओंखाम जायो। बेबायदिनो बेलागुरखौ जेब्ला सावगोन अखानायैहा हाय होमबा फुंनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगा सोआव सावनाय जायो। बे समावहाय मानसिफोरा सावनायनि सिगाङाव गासिबो खाथियाव दैमा दैसा बा दंग'फोर दङबा बेवहाय दुगैहैयो आरो नों थां बे समाव ओ ओरैबायदि गुसु सम जायो उम अब्लाबो बिसोरो दुगैनानैसो सावनाय जाय यो बेहाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि खोमसियाव दुगैयोब्ला रावबो नुयैयाव दुगैयोब्ला जोंहा माने ओ देहाया मोजां जायो आरो असिया जाया होननाय। जुदि दाउखा नुनायाव बा सो सोरोंनायाव दुगैयोबा दावखाया नुयोब्ला मा जायोनो जोंहा अलसिया जायो होनना गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो। ओम थिग बेबायदिनो बिदियै जोंहा ओ बेलांगुरखौ सावो दुगैखां लोबखांहाय। बेलांगुर सावनायावबो जोंहा माने खुलुमनानै सावग्रोनाय जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा बै ओ पुस दाननि जोबथा खालार खालि मा खालामो ओ जोंनियाव गामियाव बर' आइजोफोरा ओ माइरंखौ सोम नानैहाय माइब्रा माइरंखौ सोबनानैहाय बोखां गुरै जानायसिम सोबखांनानै बोखांनानै उलार गाहेनफोराव जोंहा मा ओम। बेखौ देयो आरो जायखौ जोङो फिथा देनाय होनना बुंनो हायो। ओ बे माइरंखौ गुन्दै खालामो। गुन्दै खालामनानै बेखौ‌ जों अन गुन्दै होना बेनि उनावहाय बेखौ जोङो माखासे रोखोमनि महर होयो। फिथा जेरैहाय जों एनथाब फिथा, सिथाव फिथा, फिथा लावदुम, हासुं फिथा ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि फिथा जोङो ओ सावनाय जायो। बे जों लोगोसे जोंआ सौराय बे सौरायखौबो माइब्रा माइरंजोंनो ओ एवनाय जायो आरो। बेफोरजों जोंहा मा गामिनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै बा ओ न'खरनि आलासि दुमसिफोरखौ लेंहनानै बाय बाहागिफोरखौ लेंहरनानैहाय ओ ज' ज' साहा लोंहोलायो। फिथा जालायनाय बेफोर हाबाफारिया जोंनियाव सोलियो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा मा। ओ न'खर न'खर गासैबो बे ओ मागो समावहाय फुजा होयो आरो। आरो गामिनि बाथौ मन्दिरफोरावबो फुजा होनाय जायो। बे समखौ जोङो मा होनो ओ गोथार मंगलबार होननानैबो जोङो मोनसे मा-मागोआवबो सान लानाय जायो आरो। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला मागोआव जोंहा मा होनना बुंनो हायो जे ओ जों आबाद मावखांनानै जों मोननाय फिथाइ। बे फिथाइखौ न'आव लाबोखांनायनि उनाव बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। जाय मागो फोरबोआ जोंहा मा जानुवारिनि गि ओ गेजेर साननिफाय जायो जाय जोङो जानुवारिनि जिब्रै जिबा। बे समनिफाय जोङो मागोखौ ओ खुंनाय जायो आरो। इंराजि दाननि ओ नायोबाथाय जोङो आमफाय जोङो ओम
बे माइ आबादफोर जेरैहाय जोङो माइ आबाद मावो जेरै माइब्रा आस सु माइसालि बायदि माइ आबाद मावखांनायनि उनावसो जोङो बे माइ आबादफोरखौ हानाय न'आव लाबोखांनायजों ओ रंजा खुसि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां माने जोंहा जेबो खामानि गैथ'ला होननानै जों जिरायथ'नो थाखाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे फोरबोआ जों। दानि बेयाव फालिनाय नङा बे फोरबोआ गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो। जायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोख्रों ओ सोलिबो। गासिनो दं आरो बेखौ जों साफ्रोमबो मावफुंनांगौआ जोंनि गासैनिबो बिबान। जाहाथे बे इयुनाव जोंनिसिम बा गोजौ थाखोसिम दावगालांनायाव मदद होलांबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां जायगाफोरावनो बुंनो थाङोब्ला मा ओ बे। बेलांगुर सावनाय आं जे सिगाङाव बुङो बे बिलांगुर सावनायखौ नुनो मोनलानो होनना बुंजायो आरो नोंथां। बेफोरो मा जोंनि सांग्रांथि गैयैनि जाउनाव बेफोरो लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो दं जायखौ। बेखौ जोङो बोखांफिनांगौ जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि गाहाय बिबान होनना जों बुंनो हायो ओ। बेबायदिनो सानफा एफा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगार लांबाय थायोब्ला जोंहा। मा जागोन ओम जे जोंनि ओ माखासे उनमोन्थायफोर गोमालां। नांगोन जायनि गेजेरजों जोंहा मा उनाव जेबो सिनायथि होनो हायि जागोन। गुबुन हारिफोरा बेखौ सेेनानै लायोब्ला जोङो जोंनि होननानै बुंफिननो हानाय नङा आरोना नोंथां थिग बे बेबायदिनो जोंङो मागो फोरबोखौ गाजा गोमायै बारहो हरनाय जायो दा। समाबो जाबाय जे आं नोंथांनिसिम मागो फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बेयो बेखिनियानो। आसा खालामो।